औ नोंथां।
औ दाब।
खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों औ दा आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदायाव सावरायनो कल खालामदोंमोन आं नोंथाङा सम मोननो हागोन ना?
औ आं
औ नोंथां औ ओ आं दा नोंथांजों जोंनि जेनाखि ओ माने मोनसे आयदा
औ।
माबानि मानि नोंथां माबानि गोदो बर'फोरा माबायदि न' लुना थायोमोन बेनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होननानै आं नोंथांनो कलखौनो खालामनाय जादों आरो नोंथां।
जागोन।
औ नोंथां बिदिब्ला औ माबायदि न' लुना थायोमोन आरो दा जों माबायदि न' लुना थायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो आं नोंथांनाव कल खालामदोंमोन आरो नोंथा नोंथाङा सम नों-नोंथाङानो जागायदो दे बिदिब्ला नोंथां। खोनाबाय ना नों? औ दे नोंथां दे ।
आङो बे आयदानि सायावहाय ओ गोबां जिंगाब सावरायलायनो बेयाव लाबाय आरो सबाय बिनि थाखायनो आङो। हामबाय होमबास दा जिनाव द न' लुनाय होनना बुङोब्ला जोङो नुदोंमोन जेब्ला आं उन्दैमोन बा उन्दैमोन बै समाव बे समावहाय जोंना गामिफ्राव फाय न'आ उखुमै लुनाय जायोमोन।
औ नोथां।
आरो
ओ अननानै नङा नङा अननानै नोंथाङा एसे मबाइलखौ खाथियाव लाना रायजलायना हामोन नामा? खम खोनानो मोनदों नोंथां। औ नों थां औ। खोनाबायदे नोंथां। खोनादोंना? औ नोंथां खोनादों।
बुस्थुआ जाहैबाय जोंना गोदोनि दिनावहाय न'खौ
औ नोंथां। नंगौ नोंथां सैथो।
औ उखुम होनना बुंब्ला जोंना थुरिजों
औ नोंथां
थुरिजों औ। ओमफ्राय औवाजों ओमफ्राय मोनसे न' नुबावो बेनो जाहैबाय माबा हाग्राजों बानायनाय न'।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो आरो हाफ्रा न'खौबो जों नुयोमोन दानिया बेल' नङा जेनेबा जोङो सिमेन्टजों बानायनाय न' ओरै इथा, सिमेन्ट बा ओरै लहाजों गोरा-गोरा बुंनो थांग्रा नांगौ गोदोनि दिनावहाय सोरावबहा जोङो बिनि ट्राइबेल एरिययावहाय फ्रायख'फ्रा रांखान्थि आरजियनायहाय गोख्रों लोगोसे बे समावहाय जोङो न'खरखौ बांद्राय प्रायरिटि होआमोन। जोंना मा जायो? बे समाव जानांगौ जों रंजानांगौ उन्दुनांगौ थ
औ हायोबा नोंथाङा एसे जायगाखौ दोरोबनानै रायज्लाय नामा नोंथां माने बहुथ थाबथा-थुबथाब खानाय मोनदों नोंथां। औ नोंथां। औ दा औ। मोजां जाबायदे नोंथां।
औ बिदिनो ओरै माने। जौगालुजोबब्लाबो आं थानाय ओनसोला नेटवार्कनि बिराद प्रब्लेम ओनसोलाव दं आरो नोंथां औ जों मिथिखायो औ जोंना टपिकआथ' बे नङामोन जाहैबाय। जेनेबा न' लुनायनि सायाव नङा होमबा? औ माने गिदिर गिदिर न' लुबाय आरो दा। गोदोनि दिनावथ' थुरिखौ बांसिनयोमोन आरो औवाजों बानायोमोन आरो गोदोनि दिनाव न'खौ लुयोमोन दानि बायदि मिस्थ्रिफोर गैयामोन आरोना आर्किटेक्सारफोर मिस्ट्रिफोर बिदि गैयामोन। गोदोना गामियावनो थानाय रायजो राजाफ्रानो ज'-ज' जालायनानैसो सावगरि जालाय लायोमोन आरो सावगरि जाय माने गामियाव जेसेबां बोराइ - बोराइ दङ'। बा सेंग्राफोर बिसोरो गोरों - गोरामोन गावसोरनो - गावसोरनि न'खौ लुनानै लायोन आरो ज' - ज'। खार जेरै सानसे समावहाय ओरैबायदि होलायलायसै स इ नोंथांमोन गाबोन जों गामियाव आंनावहाय न' लुनांगौलै बयबो ओंखारलायब्लानो जाबाय होनबाथाय ओंखारबोलायोमोन आरो गोदोना ज'- ज' ओंखारनानै बिदिनो औवा दानलायलायसै औ औवा दाननानै जोङो फुरि बाहायलायगोन ज'नो आमफ्राय एखेबारे सानसे साननैनि गेजेरावनो बे न'खौ फ्रि अफ कस्ट फैसा नाङालासिनो एखेबारे सावगरि जानायजोंनो बेयो जायोमोन। थारमानि जाय मानसिया न'खौर लुहोगोन बे मानसियाल' एसे बेदर
नंगौ नोंथां। औ नोंथां। जों ट्राइबेल हिसाबै जिउ गायनो थङाबाथ' जाथ'
बेखायनो जौ एसे, बेदर एसे बायनानै न'आवनो ज
जज संनानै ज लोंहोयो आरो खामानि मावोमोन आरो नंगौ नोंथां।
दाना न'खरखौ जोङो बिदि सावरि बादालि होनानै जाला दाना खामलासो होयो। जुगा सोलायबाय। दाना गिदिर गिदिर न' बि लुनो थाखाय जों मिस्ट्रिफोरसो लाबोसै, आर्किटेकसारफोरसो लाबोसै, बेबायदिसो जोङो न'फोरखौ लुफैसै आरो गोदोनि बायदि जोंहा सावरि जानानै बा गावजों - गाव हेफाजाब नानै लुनाय बे निअमा गैलिया एखेबारे दाना बबेबा गोजाननिफ्राइ मिस्थ्रि लानानै फैयो।आरो केरेकतारफोर, दिजेनारफोर बिदिखौ लायै- लायैसो न'फोरखौ जों नुनो मोनसै नंगौ गामि ओनसोलाव दाबो जोङो लकेलनि माखासे सुबुंफ्रानो गाव - गाव हेफाजाब होलायो एसे एनै लुलायनायफोराव दा बेफोर आरो एसे एनैबाबो सोलिदों नाथाय गमा मायैनो नायनो थांबा गासिबो सोलायबाय माने दा बयबो गिदिर गिदिर न'फोर नङाबा लुनो नागिरला दा बेनोमोन आरो आंनो बुंनांगौआ न' लुनाय
लाय बर'फोरनि बे खान्थिनि माखासे सोलायनायफोरनि सायाव दा नोंथांआबो एसे बुंफोरना होगोन नामा नोंथां आंनि सानथौ एबा बिजिरनायावहाय बिनि सायाव बे आयदानि सायाव औ नोंथां हागोन नोंथां नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया जोबोद माने ओंथि गोनां बै जेरैनाखि जों सोलिफु मुगानि बा गोदो गोदायनि बेखौ लानानै नोंथाङा जोबोद खोथा बुंलांबाय जोंनि न' बर' हारिनि न' जेनि न' लुनायनि सायाव नङा हमबा नोंथां ओ नोंथां दा जोंङो बे खोथाया सैथो नोंथां जोंनि समाजाव रावबो समान नङा जेरै गासिबो धोनि जाजोबा नङा हमबा नों जेरै सोरबाया गैयि न'खरफोर दङ। आ निखावरि न'खरफोर आरो माखासेया मानि गोनां बा दोनि न'खर नङा हमबा नोंथां। दानि दानि जुगाव नङा हमबा नोंथां दा बेखायनो दानि जुगाव जोंङो नुनो मोनसै नोंथां। ओ जायहानाखि दोनि सुबुंफोर बिथांमोना गिदिर गिदिर बांला न' बा बिल्डिं लुनायखौ लुनायखौ जों नुनो मोनो नङा हमबा नोंथां। गोदान गोदान जेनाखि औ नोंथां रां रुपा लाख लाख बा खौथि खौथि रां बाहायनानै जोंङो जोबोद गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय फोरखौ बिल्डिं लुनानै बे न'आव थानायफोरखौ जों नुनो मोनदों नङा हमबा नोंथां। गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनि जेनाखि न'फोरमोन। बियो माने बै समाव जोंङो रांजों न' लुनाय होनायखौथ' मानि बेफोर रावखौ मानि गोजानाव दोननायानो गाम नं नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बै समाव जोंङो न' लुनो थाखायबो जायनाखि न' लुफैगोन बै बिथां जोङो बेदर ना बा जौ बेफोरबायदि जोंङो नखौ लुहो फैयोमोन नङा हमबा नोंथां। जेरै सावरि होनो जोंखौ बेफोरखौ सावरि बादालि जानाय होनो नङा हमबा नोंथां औ नोंथां बै समाव जोंनि आबै आबौमोना आइ आफाोना जों उन्दै उन्दै समफोराव बेफोरबायदिनो जुदि मोनसे मोनसे ओ जेनाखि ओंखाम संग्रा न' लुनो थाखायबाबो उन्दुग्रा न' लुनो थाखायबाबो नङा होमबा नोंथां इसिं न' लुनो थाखा गायबाबो जोंङो मानि सावरि लिंनानैसो न'खौ लुयोमोन। नङा हमबा नोंथां? ओम मोसौ गलियानो जा अमा गन्द्रायानो जा जों न' लुनो जोङो माने सावरि बादालिजोंसो न'खौ लुयोमोन। मानो होनना बुङोब्ला औ औ नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जोंङो ओ माबानि थाखाय बै समाव जोंनि थाखाय रां रु हालुं मैलुं गैयामोन नङा होमबा नोंथां दा बेफोरखौ औ बै समफोराव बेखायनो जोंनि आइ आफा आबै आबौमोन खाथिनि सोरखौबा लिंनानै सानै साथामसोखौ लिंनानै जोंनियावनो जोंनियाव न' लुनांगौ ओरैबायदि न' लुनांगौ होननानै माने लिंना लाबोनानै जोंङो माने बेफोरखौ मावफुंनाय जायोमोन आरो नोंथां न' लुनायफोराव दा ओरैनोबाबोथ' जों नुखायो नोंथां जोंहा ट्राइबेल हारि बा बर' हारि हिसाबै जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो न'नि खोथायावल' फैया नङा होमबा नोंथां जेरै ओ हाबा हुखाखौनो होन बा सोरनिबा सारादु खुंनायखौनो होन माने जेखि खामानि माव खुंनांगौबा जोंङो माने गामिनि सुबुंफोरानो जोंनो गासैबो हेफाजाब होजोबोमोन। जों गोदोनि समाव हाबा मोनसे खुंनांगौबाबो जोंङो हाबानि मुङाव अमा दाउफोर फिसिनानै जोंङो दोनखायो लोगोसे गामियावनो बै समफोरावथ' जोंङो टेन्ट हाउसफोरबायदिनो जेबो गैयाना नङा होमबा नोंथां गैयामोन औ बेखायनो जोङो थालिर बिलाइनि खोबनानै बा ओंखाम संग्रायाबो जोंनि गामिनिनो जाजोबगोन । खुरग्रायाबो जोंनि गामिनिनो जाजोबगोन बेफोरबायदि माने ज' जाजोबनानै जोङो मोनसे हाबाखौबाबो जों खुंनो हायो जायनि जायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां बेमानि
औ नोंथां औ
आथिखालाव जों नुनो मोनो मानि माबाखौ हाबाफोर खुंनायखौ जोङो माने सोरबा सोरबा गोनांफोरा मानि खौथि खौथि रां बाहायनानै बा लाख लाख मानि रां बाहायनानै जोङो हाबा खुंनायखौ बा माबा मोनसे सोरनिबा जुलि गोथार जुलिखौ जोङो जाफुंहोनाय नुनो मोनो नाथाय
नोंगौ नोंथां
जानाखि आबै आबौ आरो आइ आफानि समाव जोङो हाबा खुंनायखौ नुयोमोन बै समाव जोङो फैसाखौ माने बहुद खम बाहायनानै जोङो माने हाबाखौ जाफुंसार होनो हायोमोन जेरै जोंनो माइरं बायनो थाखाय बा संख्रि बानलु बायनो थाखाय एसे एनै आरो बै समावबो जों नुयो औ नोंथां जेरै जोङो गामियावनो बानजोबखायो नामा आं संख्रि हरगोन आं बानलु हरगोन बा आं माइरं होगोन औ बेफोरबायदि माने बुंनानैनो माने जों मोनसे हाबाखौव खुंनो हायोमोन बे आंनि बे जे दा बुंनाय नोंथां बेफोरो बेफोरो जोंनि दानि माबा आयदाजों गोरोबाखै नङा होमबा नोंथां थेवबो जों बुंनांगौ जाना फैयो बेनिनो मोनसे माने बाहागो बायदि जाना फैयो नालाय औ नोंथां दा आं खोथाखौ फोलावला नोंथां जोंहा माने बेफोरनि खोथाखौ सावरायबा जोंहा गोबां सम नांगौ जायो जोंहा समाबो जोबोद खम औ नोंथां बेनिखायनो आङो नोंथांखौ जोबोद साबायखर जासिबाय जे नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि माखासे खोथाखौ फोरमायना होबाय औ नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै दे नोंथां औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय द नोंथां औ नोंथां औ नोंथां दे दे नोंथां दे